हेलौ
लोगो लोगो हाय
औ
आं माबा मोनसे खौरां मोनदोंहाय नोंखौ।
आयु मा खौरांसै बेलाय?
माथो नोंखौ सोरबा राजखुंगुरा नायनो फैबायनोहाय?
आयौ बिदिसो मारै मिथिखो नोंलाय?
आं मिथिदों आरो।
ए नंगौमोनहाय औ आयु नोंगौमोनहाय। नंनायलाय
औ ओमफ्राय गुमैयालाय नोंनि मेगन खेबखानाय ना सोरबा रायथिनाय जाखो?
नाय मेगन खेबनायालाय मेगन खेबनायमोन।
ए न'नि मानसिफ्रा मोनथि खायोमोन?
औ मोनथिखायोमोन।
ए दे मोजाङानो बिदिबालाय ओमफ्राय माला नायफैया?
दाखालिनो फैदों।
औ। ओमफ्राय हाबानि थारिख सारिख दानखाबाय?
औ दानखाबाय।
माला लाखो?
दानो नङा माबायावसो ओ डिसेम्बरावसो जाहैगोन।
आयै गुसु बोथोराव।
औ गुसु बोथोरावसो लाबाय। थारिखानिनो मिलाय हैयासै ना? बे समावसो सोलाबनाया जाहैबाय।
अ दे दे मोजाङानो।
औ
ओमफ्रायलाय गासिबो रेडि खालामखाजोब्बाय हाबानि?
खालामथ'वाखै खालामनायाथ' लासै लासैनो खालामलांसै।
हम हम हम गुमैयालाय अबेनि?
गोजाननि नङा खाथिनिनो।
ए दे दे दे आयौ मालायसो होमबालाय हाबानि उनावबो नोंहा बिमा बिफ बिफानाव फैबाय थानो हागोनहाय गोसोखांबानो।
औ औ गोसोखांबानो खारबाय थागोन आ खाथि खासो।
औ औ थिगानो दं ओमफ्राय हाबाखौलाय माबायदि खुंलांनो प्लान खालामदों?
हाबायाथ' गोजाम मुगायाव जेरै खुङो बिदिनो खुंनोसै। औ खोनादों।
ए दानि गोदान मुगानि बायदि खुङा
नांला गोजाम मुगानिखौनो लानोसै
दानियासो मालाय जि मेहेन्दी सेरेमनि मा मा थालायो
बिदिखौ नांथ'लाहाय आंनो
ए दि गोदोनि बायदि हाबायानो मोजांहाय। हाथासुनि खुंसै? हाथासुनि खुरनोसै?
थ' जानाय नङा जोंनावसो जागोन नालाय।
ए नों सिनावसो अ
बाथौनि साजानायफोराथ' गो औ साजानायफोराथ' गोदोनि बायदियानो जासिगोन।
ए ए माथ' मोजां इउनिक जाथार थारगोनहाय नोंना हाबाया गोदान मुगायाव उम दानियावथ' जि दामि दामि पेन्देलसो होयो मालाय
औ
पेन्देलावनो एक लाख गाहाम गारखायोनो
औ गेटफोरखौ बै मिथिंगानि बिबारफोरजोंनो साजायलाबायनोसै मोजां नुयो माथो बिदिखौनो मोजां साजायबा
उम गामिनि गथ'फ्रानो साजायना होगोनना सेंग्राफोरा
औ सेंग्राफ्रानो मोजां रोङो बिदिखौ
दे दे मानोाथो थाखा फैसा बेफोरावलाय एक्सट्रा गारलाबायनो ने
औ औ
मोजाङानो ओमफ्राय जा जानाय लोंनायफोरखौलाय माबायदि प्लान खालामनो नागिरदों जाहोनाय लोंहोनायखौ मानसिफोरनो?
जानायाथ' बर'नि हाबा नालाय अमा बेदर गैयाब्ला बोरैथो जानो
ए औ औ।
बा औ गुदियावनो अमा बेदरा थाबाय।
अनला होगोन नामा?
औ अनलाजों नाथुर होनोसै।
आइयै खम गोथाव जागोन बे।
औ
देहाय आं नुजाहैथारगोन नोंनि हाबायाव।
आयौ नों फैयाब्ला बोरै जानो फाग्लि नों फैथारनांगोन ना
दे दे थांथारगोन आङो
सिगां थाफैखानांगोन नोङो।
आयौहाय सानथाम सि गां गोजो
औ फैथार नांगोनहाय।
दे दे दे थांगोन आङो थांगोन। ड्रेसफोर बायनाय मानायखौलाय मा सान्दों दख'नाफोरखौलाय?
रड्रेसखौ दानायखौनो गाननोसै नामा।
औ हाबायाबो जिहेथु नोंना साजायनाया
औ आगर गुबै फो आगर गुबैफोरनिखौनो गाननोसै।
बेखौ गाननोसै हाबायावथ' थावसिखौसो गाननांगोन।
औ हाबायाव थावसिखौ गाननोसै।
उम हु हु मोजां जाथारगोनहाय नायनो समायना जाथारगोन।
आयौ
उम
ओमफ्राय नोंनियालाय मालाथो?
आंनि खौबो एसे साना सानदों आं साननायालाय
दे नों नोंनि खौबो खिन्थादो आंनि ल' रायलायबाय थाबायना।
आंनिया बिदि नायनो फैथ'वाखैहाय लोगो।
आयौ सोरखौबा मेगन खेबनाय गैया होनबा?
मेगन खेबनायखौथ' मा होनबाव नो
औ खोन्थादो दङबा।
बिदि गैथ'वा आं सानबाय जाथि खुरमाफोर रायथिना होनायखौनो लानोसै नामा सोंफैबाय थादों सोंफैनायालाय। आंसो दायो जेबो रावबो होथ'वाखै रादाय
औ दे सोरबा सासे मोजां बासिदो बे सोंफैनायखौ
औ साननांसै नोंसोरनिखौ जागोरगोनहाय आं लोगो
बे आंनिखौ जानानै नोंबो थांदो लासैनो
औ ओमफ्राय खिन्थु आंनि हाबायाव फैफिनथारनांगोनहाय नोङो
थांगोनहाय थांगोन
बाहाना खालामनो मोननाय नङा सोलाबथारासै नै नागार हरासै बिदि जानाय नङा गुमै
आयौ बिदि नोङाहाय मा थांगोन फाग्लि
औ फैथारनांगोन नोङाबा आं बिराद दुखु मोनगोन
बिदि नङा दे थांगोन
औ है सनाफोरखौबो बानायबाथाय गोदोनि बायदिखौ बानाय दे फुलखुरि गान आसानफोरखौ औ
गोदोनाथ' फुरखुरिसो गानोमोन